हेल'? हेल' खोनादों ना नोंथाङा? खोनादों ना नोंथांङा?
हेल'
अ हेल'
हेल' नोंथां? औव खोनादों।
औ नोंथांङा दायो फ्रि दंना?
औ दं दं।
औ नोंथांजों दा बे समाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों। नोंथांङा सम होनो हागोन दा?
हागोन थारैनो हागोन।
औ दा जों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों ओ बर'फोरनि रांखावरि आरजिनाय नोंथां। अब्ला नोंथांङा गिबियाव जागायग्रोगोन ना आं जागायग्रोनांसिगौव नोंथां?
गिबियाव नोंथांङानो एसे अननानै बिनि उनावहाय आंङों
औ आं जे औ आं जेसेबांखिनिखौ बुंनो हायो बेखिनिखौ बुंनोसैय नोंथां।
औव औव।
औ दंङो।